हेल'।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
उम। नोंसिना गामियाव बोरै लामा दालांफोरा मोजां ना?
ओ नोंथां ओ बेफोर' जेबो प्रब्लेम गैया जोंना ओ गासिबो मोजाङानो
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंसिना जायगाया दलहा गोजौआव माबायदि रोखोमनि गामिया?
ओ गामिया जोंना ओ गोजावानो ओ गोजौ जेबो बेबायदि दै सै बायदिसिनाफोरनि जेबो बिदि प्रब्लेम गैया आरो जोंना।
ओम ओम ओम ओमफ्राय नोंसिना गामियाव थांना थानायनि राहा आबाद फोथाराव माबायदि आबाद मावो नोंसिना ओरैनो?
जोंना ओ थ' बिदि जेरै बर'फोरा आबाद मावनानै बांसिन सोनारो आबादनि सायावनो बेबायदिनो माने। ओ जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव ओ गाहायै जोंङो माइ आबादखौनो मावो दैज्लां बोथोर राव।
उम।
जेरै ओ गाव जानो थाखाय बोसोरसेनि बुथुमनानै दानायजों लोगो से जोङो ओ बाय बाहेरायाव फानहरनो फानहरनानै ओ रां खामायनो था थाखायबो जोङो ओ माइखौ माने गोबां गोबां गायो आरो। बेनि अनगायैबो जों आरो ओ जुखाम ओ बोथोर लानानै बोथोर माने बोथोरजों गोरोबनानै जुखाम ओ ओ तरमुस आरो बेनि उनाव जों बायदिसिना बानलु ओ आलु हाइजें माने बायदिसिना मैगं थाइगंबो गायो आरो
ओम होम ओरै नोंथांमोना थरबस मावो थरबस माबायदि बोथोराव मावो थरमुस मावनाय बोथोराव?
थरमुस मावनाया जोङो बेखौ ओ जोङो गिबियै जों बे गोजां बोथोर मेसें बोथोरावनो मावो आरो बेखौ ओ जोङो औ नंगौ औ बे गोजां बोथोर समावहा बे समावनो मावो आरो जों बेखौ।
दा दास सान्दिथ माइ गायनाय बोथोर सोलिगासि नो
नोंगौ
जाङैनो जागासिनदां अखा हानायफोरा?
ओ अखाायथ' थ' औ नोंथां जोंनिथिं माने बांद्राय अखाबो गैया दै एसे माने दैनि एसे जेंना सोमजिगासिनो ओ थेवब्लाबो माखासे फ्रा बरिं ओ बायदिसिना बाहायनानै दै बोखांनानै माने गायगासि सिनो आरो खाथियाफोर खौ फोबाय ओमफ्राय बिदिनो दा एसे से एनै गायहांबाय माइखौबो बिदिनो नोंथांमोननिथिं?
जोंनि जोंनिखिबो बिदिनो जोंनिखि बोथोरालाय मोजां नांगौ समाव अखाबो हागासि नो दङ ओम फ्राय दुब्लि फोथारावबो दै दङ हालौनायफोरा हालौगासि नो बयबो आरो खोथिया फोजोबबाय खोथिया गायहां गायहां अबस्था जाना दंजोबो बयनाबो
नंगौ नंगौ औ माने अखाफोरा गोबां हागासिनो खोमा ना नोंसानथिं
रोखोमनि हागासिनो आरो माने फोद दुबलि फोथारा रानस स्राव जायाखै। दा बयहाबो हालौवनाय मुखुब जागासि दङ खोथियाया बयहाबो फोजोबखांबाय नो फोनाय फुनायनि अबस्थायाव फैगासिनो दं आरो। खोथियाया उम जोंनियाबो बिदिनो गामियाव बयबो माइ गायनानै जायो। नांगौ जायोबा गेज बेजोंनो रां खामायो
औ औ बै ओ मेचन फोराव मैगं थाइगं फं बाय थिनाफोर गोबां गाय गायोना गाया नोंसोर?
आाव जोंनिख बिदिनो मैगं थाइगं एफा एनै गायो खिन्थु रांखान्थि हिसाबै जोंनियाव बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै फाननानै जनानै बिदि गाया आरो। ओरैनो न'नि एसे एनै माइ माबा लाफा मैद्रु बायदिसिना जानो आन्था न'आव जानो आन्था गायो आरो
औ औ
फाननो मोनलायजासे गाया। गामियाव उ अ
फा नोंथांमोननि सिङ औ बुंनाय नोंथां?
औ नोंथांा आं माबा सोंनो नागिरनाय जाहैबाय नोंसोर गामियाव ओरैनो बिसिसबांसो न'खर बेबायदि आबाद मावनानै सोलियो बयबो न'खरानो गासिबो हानद्रेद पारसेन्टआव हानद्रेद पारसेटनो
जों औ जोंनि गामियाव बबा ओनसोलाव माने गामियाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माने बयबो आबादखौ बे खौ मावो मावनायालाय माने माखासेफ्रा आलदा आलदा खामानि मावो जोङो जेरै साख्रि फाख्रि माव मावनायबो दङ। थिग बेबायदिनो मान साख्रि मावो। अबाबबो जोंनि गामिनि मानसिफोरा बा न'खरफोरा माने गाससिबो माने आबादखौ मावो। आरो गाव माने जानो थाखाय फाइभ बोसोरसेनि माने गथायनो थाखाय बा दोन्थ' फाइभ बोसोरनि थाखाय बोसोरसेनि आदारनि थाखाय बा ओंखामनि थाखाय बयबो माने माइखौ गायो आरो दैज्लां बोथोराव
अ ओम ओम ओम जों जोंनाव ओम
ओमफाय नोंसोन ओ नोंथांमोननाव अमा दाउफोर बिदि गोबां फार्म बायदिसिना खालामनानै फिसि फिनाय दङ
औ औ दङ नोंथां जोंनियावबो बांसिनानो बे ग्रुप ग्रुप लानानै गामियाव बे हिनजावफोर हिनजाव ओ बिमाफोर बुरिफोर बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप लानानै अमा फिसियो दाउ फिसियो ओरैनो बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै रां खामायो आरो
नोंगौ
ओम दङ जोंनियाव मोननै मोनथाम ग्रुप बिहामजो ग्रुप बुरि पार्टि बुरि ग्रुप बेबायदि दं आरोखि बिसोर माने दाउ आरो अमा फिसिनानै
ओम
ओम
आरो बुंनो थाङोबाथ अमाफोरा बयनावबो नखराव
अ बय बयनिबो नखरावनो दङ अमाया औ ओम नाथाय जोंनि गामियाव दा मोसौ सौआसो खम जानो थांबाय आरोखि बयहाबो नआव गलि गैला मोसौआनो सोरनावबा गाइखेर जानो थाखायल बिमा गाय लाखिनानै माफा मानै बेबायदि दंसै आरो
नोंगौ
गोदोनि बाद थ गोदोथ गोबाङानो बयनि नखरावबो मोसौ थायोमोन बेजोंनो हालेवोमोन जोंनाव माइ आबाद मावोमोन नाथाय दानि जुगाव बे एसे एसे गोमालांनो हमबायानो आरो मोसौफोरजों हालौवनाय नेमखान्थिया गोमालांनो हमबाय जों गामियाव
जोंनियावबो बिदिनो नोंथां ओ मा होनो माने बेबायदि मोसौ हालेवनाय मोसौआनो गैला माने नुुनोनो मोनला ओ रावबो दुब ब्लियाव दा मोसौजों हालिबो एवला ट्रेक्टरजोंनो एवनानै बयबो आबादखौ दिखांनोसै ओमफाय फा मोनै मोसौ नुयो नाथाय बियो सोब ओ ओ गाइखेर जानो फिसिनायल' होननायगोन आरो माने गाइखेर जानो थाखायथ' जोङो माफा माफा फिसिनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो दायो
औ ओमफाय नोंथां बिसोर गामियाव दे आबाद मावगासिनो दङ' गोदोनिफ्रायनो आबाद फोथोराव जेबो रासायनिक मुवा हासार बाहायनानै मावनाय गोदोनि दिनावथ' गैयामोन बेबायदि दानि जुगाव मा रास सायनिक हासारफोर बाहायनानै आबाद मावनाय गोदान आदब खायदाजों मावो नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोआवथ' जोङो ओ बाहायनाय माने ओ जोंनिज जों उन्दै सम समावबो माने बाहायनायखौ नुदों माने जोंनि बेनि सिगाङावसो बिसोरो माने ओ जोंनि बा बिफाफोरा बा ओ आबौमोनहाबो गोबां थायो आरो गोदोआव ओ रासायनारि जेबो बेबायदि हासार बाहायनाङामोन माने हायानो मोजां खामोन गावनो गाव माइ जायोमोन बिदि होनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बै रास सायनारि हासारफोरखौ बाहायाब्ला दायो माने आबादखौनो जोङो मोननो हाया। माने जों गायनायनि जाय खरसा जायो जों बेखौनो बोखांनो हाया माने ओ रासायनारि हासारफोरखौ बाहाया बाहायाबो बेनिखायनो ओ आथिखालाव माने जोंनियाव माने ओ साफ्रोमबो माने बेखौ ओम रासायनारि हासारखौ बाहायथारो आरो जोंनियाव ओ दै जोंनाव मेसेंआवबो माइ गायो बे मेसेंआव ओ माइ मेसें बोथोरनि माइ गायनायावबो माने गोबां रासायनारि हासार बाहायो। बेबायदिनो गोबांफ्राय ओ आबादनि फिथाइखौबो जोङो गोबां मोननो हायो आरो बेबायदिजों
जोंनावबो नोंथाङा बुंनाय बाय दि जोंनावबो बेबायदिनो बाहायजोबसै गोदो जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय बेफोरबायदि हासारखौ बाहायनाय जोंबो नुवामोन ओमफाय दा आथिखालाव बेफोरबायदि हासार आरो रा सायनिकखौ बाहायाब्ला आबादानो जानो नागिरला आरोखि खम जा यो
औ माने आरो जोङो बिदिनो
सै आरो नों तेन फार्सेनाल' जेब्ला जायो बबे जेनेबा दै थानाय जायगा फ्रावल' एसे खम बायनाय जे जायगायाव बोरि दै नांगुर समै दै मोनो बेबायदि ब बेबायदि जायगायाव बाहायो आरो दा
औ
उ
बेनो नोंथाङा माने बेफोर बेखौ बाहायाबा जाना माने आबादखौनो मोननो हाला नालाय जायनि जाहोनाव माने माउथ बाहायथारनांगौ जाहैयो आरो आथिखालाव आरो जोङो एसे सिगांनिफ्राय बाहायबोनाय हिसाबै जोङो दायो बेखौ बाहायाब्ला हाया बाहायबाय था थानानै गाज्रि जालांबाय मानोना जोङो एसे बांसिननिख्रुइ बांसिन बांसिन बाहायलांबाय था
औ औ जे नोंथांमोननि आबाद फो थाराव ओरैनो फोरबोफोराव बाहाय जानाय माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौहाय बा बेसेबांसो जौखोन्दो गायो दा?
जोंनियाव ओ माने गोबां खम जाबाय नोंथाङा गोदोआवथ' माने बयबो न'खर न'खर गायनाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ बुंनो थाङोबा थामजि जौखोन्दोफोराल' माने बै माइब्रा जोसा माइ बे औ माइखौ गायनाय नुयोसै आरो।
औ आथिखालाव बेफोर आथिखालाव बे फोरबोआव जाग्रा माइखौ गायनायाबो खम जालांबाय ना?
नंगौ नंगौ मानोना बैफोर माइआ बांद्राय जाया नालाय ओ खम फिथाइ मोनो बेनिखायनो माने गोबां मानसि मानसिफ्रा होनो आरो। ओं बेखौ मावबा ओ हाया लस जायो बा ओरैनो जों आबादखौ खम मोनो होननानै माने गायनो नागिर
औ औ औ थेवबो गोदोनि जुगाव बयहाबो न'खर न'खरा एसेबाबो गायोमोन। दानि जुगावथ' बाद होनाय नुसै।
औ माने दाना ओरै जाहैबाय ओ नांगौब्ला ओ हाथायनि फ्राय बा सोरनिबा न'खरनि बे गायना नखरनिफ्राय बायनानै लाबोगोन इदि ओरैबायदि जाहैबाय आरो सो
उम दे आदा नोंथां होमबालाय नोंजों रायलायनानै मोजां मोनबाय ।
औ नंगौ नोंथां औ आंबो गोजोननाय मोनबाय । दे होमबा